हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायनो होनना फन हरदोंमोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ आं दा नोंथांजों जोंनि मानसिनि देहाखौ माबोरै जोथोनै लाखि गिनांगौनिायाव एसे सावरायनो सादोंमोन?
औ सावस्रिनि सायाव आरो नोंथां
सावस्रिनि सायाव नोंथां औ
औ औ दे जागोन दे नोंथां औ हागोन नोंथां
अ अब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नना नोंथां जोंनि सावस्रिखौ माबोरैहाय औ मोजाङै लाखिनांगौना नोंथां
औ नोंथां।
औ दा अब्ला ओ जोंनि सावस्रि बा जोंनि देहा होनबा मानसिनि जोंनि बे मोनसे जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां।
औ।
जोंहा जुदि जोंहा देहाया मोजां नङाब्लाबा जोंनि सावस्रि या मोजां नङाब्ला जों बायदिसिना खामानि मावनाय फरायनाय बा बिदिनो गोबां खामानि दामानिफोराव जों गोसो होनो हानाय नङा आरोना नोंथां?
औ।
बेनिखायनो जोंहा ओ सावस्रियानो बा देहायानो जोंहा मानसिनि धोन होननाबो बुंनाय जालायो आरोना नोंथां।
औ।
दा बै जोंहा सावस्रिखौ माबोरै मोजाङै लाखिनो हायो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो गोनांब्ला जोंनि साननाय हनायखौ जोङो मोजां खामग्रोनांगोन ना नोंथां गोख्रों खालामनांगोन आरो।
औ।
मानोना जोङो जा सानो जोंनिया सावस्रिया बिबायदिसो जायो आरोना नोंथां जोंनि देहाया माने जोङो जा सानो बेफोरबायदिसो खामानि मावो।
औ।
जेनेबा नों जुदि गावखौनो लोरबां बेरामि बायदि सानबाय थायोब्ला जोङो थारैनो बेरामि जालाङो आरो नोरजिया जालाङो माने जोङो गावखौनो लोरबां लोरबां सा सानबा जोङो खामानि दामानि मावनो गोसो जाया। उन्दु उन्दु थानानै जोंहा देहाया मा जालाङो थारैनो गाज्रि जालाङो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोङो बैफोरनिफ्राय खारग'नो थाखाय जोङो बेनिखायनो जोंनि साननाय हनायखौ जोङो मोजां खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो मायाव नोजोर बोनांगोन जोंनि जानाय लोंनाय आदाराव जोङो नोजोर होनांगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैबादिहाय जोङो जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो गोनांबा जों गिबियावनो ओ जोङो गोबां बिबांनि दै लोंनो हानांगोन आरोना नोंथां। जेनेबा जोंहा साइन्टिफिकेलि बुंनाय दङ' जोङो सासे मानसिया खमैबो सानसेयाव थामनिफ्राय ब्रै लिटारसिम जोङो दैखो लोंनांगौ आरो थाम ब्रै। बिनि गेजेराव जों दैखौ सानफ्रोमबो लोङोब्ला जोंहा सासे सुबुंनियाव गोबां बेराम आजार जानायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
जेरैबादिहाय दानि समाव जों नुनो मोनसै मा ओ गोबां सुबुंखौनो जों बायदिसिना बेरामाव भुगिनाय जेरैबायदि जोङो ओ लिभारफोराव जोङो फेथि जानायखौ नुनो मोनसै। बिदिहायनो जोंहा किडनि गल्ड ब्लादारफोराव जोङो अन्थाइ जानायखौ नुनो मोनसै। ना नोंथां? बिदिनो गोबां जोंहा थाब थाब उन्दै बैसोआवनो जोंहा मैगन मे जोंहा मेगनफोरखौ जोङो खाना जानायफोरखौ नुनो मोनसै। ना नोंथां?
औ नंगौ।
आथिं आखाइ साख्रु साख्रा बेराम माने बेरामा जोंहा बुंबा जोबनोनो थांला आरोना नोंथां।
औ।
ओ जोंहा गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौ नायोबा नायलाय नों जोंहा आबै आबौमोना जोंहा गोदोनिया जोंनिया जो खमैबो दाइनजि गुजि बा जौसे बोसोरसिम थाङोमोन आरो ना नोंथां बैसोआ।
औ।
आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जोंहा मा जोङो द'जि बोसोरसिमनो सहैया आरो दानि सुबुङा। ब ब्रैजि बाजिफोरावनो जोङो थैनो गोनां जायो आरोना नोंथां।
औ औ
दा बेफोर मानिफ्राय जादों होनना सानोब्ला जोंहा जोंहा बायदिसिना जोंहा जानाय लोंनायनिफ्रायबो जोङो थोंजोङै जादों होनना बुंजायो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ
जेरैबायदिहाय जोंहा आथिखालाव बाजारफोराव ओंखारनाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथायफोराव जोंहा गोबां बिबांनि जोङो रासायनारि मुलि बा रासायनारि हासारफोरखौ होनानै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
जेरैबायदिहाय जोंहा रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय मैगंफोरा थाब थाब देरनाय बा मैगंखौ थाब थाब बाजाराव फानजानाय बायदिहाय जोङो गोबां गोनोखोआरि मुलिफोरखौ बाहायो जायफोरखौ जोङो औ बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोङो बायनानै न'आव लाबोना जाफैयोब्ला जोंहा मा जायोलाय गोबां गेदेर गेदेर बेरामफोरा जोंनाव जायो आरो ना मानो जायो होनोब्ला बैफोर मुलिफोरखौ जों मोनजाफानाय जायोना नोंथां
औ
बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन जोङो मैगं थाइगंफोरखौ न'नि न'फोरावनो जा एसे हा दं बैफोराव जोङो बाया बानायखौ गारनानैब्लाबो एसे मावना लानानै जोङो जेरैबायदिहाय जोंहा जिंखा बहल बा पथल बिदिनो लाइ लाफ फा मुला जा मैगं हायो जों बेफोरखौ न'आवनो गायना लाना जा
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो औ
औ रासायनारि हासारनि सोलाय जोङो मिथिंगायारि हासार बाहायनानै जुदिनो जों बानायना लानो हायोब्ला थारैनो आङो बायदिसिना बेराम जानायनिफ्राय बारग'गोन होनना सानो आरो नोंथां आं न'
औ औ नंगौ नोंथां औ नोंथां बुंनाया सैथो
बेबायदिहायनो जोङो जानाय लोंनायखौल' जोङो नोजोर होबाबो जानाय नङा जेरैबाददिहाय जोङो आथिखालनि जुगाव मा जानो हमलांबाय जोङो मा खालामो फुंनि सिखारनाय समनिफ्राय मोना मोनासिमहालागै जोङो मबाइलजों थानायखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां मबाइल थाय थानाय
औ
दा बैफोरबो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि मानोना जोङो मबाइल नायबाय
थां बुंनाया सैथो जोङो जेनेबा जानाय लोंनायखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो जोंनि बे देहायारि जेंनाया जोंनि जानाय लोंनायनिफ्रायनो गासैबो जायो आरो जों बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोंङो नोंथांङा बुंलांनाय बायसा जोङो नांगौ रोखोमनि जोंङो दै लोंनो नांगोन आरो दै लोंङाब्ला जोंनियाव गोबां बेराम आजारा नुजायो आरो दैनि आं खालावनो जोंनियाव गोबां बेरामा साफैनो हमो आरो नोंथांङा बुंलांनाय बायसा जेरै गेस जायो नांगौ रोखोमनि दै सोआबा बेयो गेस जागोन लोगोसे जे किडनियावबो बियो अन्थाइ जागोन थिग बिदिनो जोंनि देहायाव नांगौ नोंथाङा बुंलांनाय बा स थामनिफ्राय ब्रै लिटार जोंनो दै नांगौ आरो बेजों लोगोसे आरो जोंनि जानाय आदारखौ खौ जोङो नांगौ रोखोमनि मोजां आदारखौ जों जानांगोन आरो जोङो खम जोङो जानायजों लोगोसे जोङो जोंनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो एक्सारसाइस खालामनांगोन मानसिया नङा होमब्ला जोङो फुङावनो जोङो सिखारनानै जोङो दुंब्रुद दै लोंनांगोन जों फुङाव सिखारनानै कापसे एनै बा काबथाम बिदि लोंनानै जोङो दसे देहाखौ रिलेक्स खालामनो थाखाय जोङो थाबायनांगोन आरो जोङो फिन फैफिननानै आरो हायोबा नोङो दै लोंबावनांगोन आरो मानोना जोङो ओ फुं बा सानजौफु समावनो जोङो हानायनि खिना दैखौ जों लोंनांगौ। आरो जों हराव जोङो खम बिबांनि दै लोंनांगौ आरो सानाव माने नोङो हानाय मानि दै लोंनांगौ आरो नोंथां आरो जोंनि बुंनाय दा गोबाङानो दिनै रासायनिक ओ हासारजों बानायनाय जोंनि आदा-आदारफोरा बेखायनो गाव जेरै नोंथाङा बुंलानाय बायसा जि हा एसे से दोङो गाव गायनि न'आवनो मावनानै जानायनि रखम मोजां जेबो आदार गैयानो आरो बाहेरनि आदार थ जों जेखौबो बिसास खालामनोनो हाला आरो दिनैनि जुगाव मानोना गोबां आबादारिफोरा गावसोनि रां मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना जोंनि बे जा जाग्रा आदाराव गोबां केमिकेल सारनानै होनायखौ नुयो आरो आरो जोंनि बे खम बैसोआवनो अन्थाइ जानाय किडनि स्टन जानाय गल्ड बार्डाराव अन्थाइ जानाय बे फोर जोंनि नांगौ बायसा समाव जायो बा जोङो नांगौ आदारखौ जायो बेफोरनि थाखायबो जों जालांङो आरो बेफोरो
औ
आरो जों दा आथिखालावथ' नुयो जोंनि बे गोबां मानसि जानो मेग-मेगन खम बैसोआवनो ससमा लानायनि जाहोनानो जायो आंनि मोनदांथि आरो नोंथां मानोना बिथांमोना नांगौ रोखोमनि गोथां फिथाइ बुस्थुखो जाया बिसोरो पाकेटनि बुस्थु बांद्राय जायो। बिसोरो जेरै भिटामिन थानाय जेरै बानलु थाइसेबो जाया बिसोरो बा लोगोसे बिसोरो गाजर टुक्रासेबो जाया गाजरा जोंनि मेगननि नि थाखाय जोबोर मोजां भिटामिन बेखौ जोङो जानो हायो आरो पिस मोनसे पिस मोननैखो दैलि। बेयो जेबो एफेक्ट खालामा बेफोर रखम आदारखौ दानि उन्दै गथ'फ्रा जायानो नागिरा मानोना बिसोरनो अरायबो बिसोरो फास्ट फुडफोरखौ जानो नागिरो। जायनि थाखाय जोंनि देहाया नोरजिया जायो। नों बाहेराव जेरै फाननाय हाइजेनिक नोंनि आदारफोरखौ जोंङो जायो नंङा होमबा लामा दथाफोराव फाननायफोरखौ बेफोरनि थाखायबो जोंनि ओ गोबां बेरामा जोंनियाव जानो हमदों आरो गोदोथ' मानसि हिसाबाव जोंबो गोदो आबै आबौमोनाबोथ' जेनेबा बेबायदिनो जाबोयोमोन नाथाय दिनै आथिखालाव जोंङो गोरों गोरा जानायनि उनावसो बांसिन बेमारा जोंनि मानसिनि देहायाव मानो जादों। नङा ओमबा गोदोनि आबै आबौमोननि समाव जेनेबा बेमार आजारखौनो जों जानाय खोनायामोन मेलेरिया जायोमोन मासे मानै थामफै अरजाब्ला नङा होमब्ला?
औ
किडनि स्टननि लिभारनि जेबो प्रब्लेम जायामोन मानोना जों बर'फ्रा मिथिंगायाव मोननाय गोबां आदारखौ जोंङो मुलि जायो-जायोमोन आरो बे माने मुलि बायसासोना। जोंनि दिंखियाफोराबो मुलि जेरै जोंनि खिफिलेवानि माना मुनि बिथिं जोंङो नंङा ओमबा बे बेफोर गासैबो जोंनि मुलिसो जेरै सजना बिलाइफोरा दिनै मेगननि नि थाखाय जेसेबां बेसेबां गोनां नाथाय बेफोरखौ जोंङो जाया सजना बिलाइआ जोंनि थाखाय बहुत भिटामिन गोनां बिफां बियो माने गासै मैगं फोरनि मादावनो हाइस भिटामिन दोंबा सजना फिथाइआव आरो बिलाइआव आरो। बेखौ जोंनि मानसिफोरा जाया नंङा ओमबा नोंथां बेफोरनि थाखायबो जोंनि देहायाव गोबां जेंना नुजायो आरो दानि उन्दै गथ'फोरा मबाइल हर सान मबाइल थुनानै दिनै बार' घन्टा सल्ल' घन्टा देहायावनो मबाइलखौ लाबाय थायो अब्ला जोंनि बे बेयो नेट रिफ्लेकसन जायो नङा होमबा बे फोरनि थाखाय जोंनि ब्रेनफोरा दुखु मोनो। जोंनि मेगनफोरा हामा जालाङो आरो जोंनि रेतनाया मेगननि रेतनाया खमायलाङो मबाइलखौ जुदि दिसप्लेखौ नायबाय थायोब्ला बेफोर रखम आरो नोंथाङा बेफोरनिफ्रायबो जानो हायो आरो अब्ला नोंथाङा एसे सुंद'यै बुंना होबावदो जेनेबा बोरैहाय जों खालामब्ला जोंङो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो
औ औ नों औ थारैनो। नोंथाङाबोथ' गोबांखौनो फोरमायबाय। दा जेन'बा जोङो जानाय लोंनाय आदारनि अनगायैबो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो जेरैबायदि फुङावनो सिखारना जोङो मरनिं मरनिंआव एक्सारसाइसफोर खालामजायो आरोना मरनिं वाक बा जों बिदिनो खारनानै बा जोङो बिदिनो य'गाफोर खालामना बा मेडिटेसनफोर जोङो दान्दिसे समबाबो खालामोब्ला जोंनि देहाया जोबोद मोजां जायो आरोना नोंथां। बिदिहायनो आरो जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो मा गोबां खाथि खाथिफोरावनो दानिया जिम सेन्टार दंसै ना नोंथां
औ
बेफोराव जोङो दान्दिसे सम जुदिनो जोङो दैलि जोङो जिमफोर खालामनो हायोब्ला अब्लाबो जोंनि देहाया जोबोद मोनसे मोजां बा स्ट्रं जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोख्रों मानो होनब्ला जोङो, जोङो बायदिसिना जानायजों लोगोसे जोंनि देहाखौ जों जुदिनो जानानैनोल' जुदिनो जों मोजां मोजां जानानैनो जानानैल' ओमफ्राय जों उन्दुबाय थायोब्लाबो जोंहा देहाया मोजां जानाय नङा। जोङो जानायजों लोगोसे जोंनि बडि बा जोंनि देहाखौ जोङो मुभमेन्ट खालामनो हानांगोन आरो जों जोङो खारहोनो हानांगोनबा खस्थ' खालामनो हानांगोन ना नोंथां
औ
माने जोंनि देहानिफ्राय जों जेसे हायो गोलोमदैखौ जोङो गहोननो हानांगोन आरोना नोंथां अब्लाबो जोङो देहाखौ मोजां खालामनो हागोन ओ आमफ्राय जोङो जेरैबायदिहाय जोंहा गाज्रि बेसाद जौ सेरेब बा सिगारेट द्राग्स बेफोरखौ जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो
औ अब्ला अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ दे। नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ दे